औ माने नोंथांजों दसे सम होनो हायोब्ला नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला माने जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै नोंथां
दे दे हागोन सावरायनो
माने गोबां जों माने मागो फोरबोखौ लानानै सावरायनोसै खोमा जायोना नोंथां औ मागो फोरबोखौ होननानै बुङोब्ला माने जों मागोखौ बोथोरजों सोमोन्दो गोनां बा आबादजों सोमोन्दो गोनां होननानैबो जों बुंनो हायो आरो नोंथां मा होनो मागो फोरबोखौ जों माने
पुस दाननि जोबथा साननिफ्रायनो जों हमनो हायो आरो नोंथां बै पुस दाननि जोबथा सानखालि माहोनो जोंना माने फिथा बा मा होनो फिथा गुन्दै जानाय जायो नालाय मागोफोरखौ माने जों जानाय लोंनायनि होनना बुंनो हायो नोंथां जेनेबा जों माइ गायखांनानै मोननाय जेनेबा जों आबाद मावनानै मोननाय फिथाइनि फिथाइखौहाय जों बे समाव मागो समावहाय माने फिथा जानाय जायो नालाय फिथा सौराय एवनानै बेफोरदि जानाय जायो नालाय थाखाय जोंनाहाय माने फुस दान जोबथि सानखालिनो माने जोंना फिथाखौ देग्रोनाय जायो आरो नोंथां माने जोंना माइरं होनबाय फुङाव सोमनानै जोंना बेलासिफ्राव बेफोरबायदि देयो आरो देखांना लानानै जों अखा नायै हाय बे बे फिथाफोरखौहाय जों सावनाय जायो सिखारनानै माने बिदिनो हौवासा गथ'फ्रा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माने मागोनि एक थारिख खालि माने फुङावनो सोरां सोरां दाउला गेसेेरनायावनो माने खोमसियावनो बेलागुर बेलागुर सावनाय जायो आरो नोंथां बे बेलागुर सावनाय खालिनो मोनायाव माने बिदिनो गथ'फोरा उनदै उनदै गथ'फोरा माने मा होनो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो लावखार लांख जाखांनानै बिसोर बेयावनो थागोन आरो सोरांसि जायो माने सोरां बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो नोंथां आरो बिदिनो एक थारिक खालि माने जोंना फिथासौ फिथा सौराय सावखांनानैहाय माने दुगैस्रां लोबस्रां न' बां लिरखांनानैहाय माने जोंना मायबा मोन मा होनो फुजा होनाय आरो मानानिे जाहाथे एक थारिख खालि माने जायखौहाय माने जोंना फुजा होनाय जायो बै फुजा होखांनानैहाय जों माने मा होनो उन्दै गेदेरफोरखौहाय बेयावबो मा मान होनाय जायो आरो जोंना माने गुर ओ होनो उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ खुलुमनाय बा बिदिनो फुजा फोरबो होनायजों लोगोसे माने गामिनि गाहाय गारजेनफोरखौ खुलुमनाय बेफोरो जायो आरो नोंथां। आरो जोंनाय बेफोरबायदि फुजा फुजाफोर होखांनानैहाय माने मोनो मा होनो गामिनि बा न' खाथिनि मानसिफोरखौहाय लेंहरनानैहाय माने साहा फिथा बेफोरबायदि फिथा सौराय रानलायना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो जोंना बेजों लोगोसेनो मा होनो एक थारिकाव मा खालामो माने माने जोंनि ओनसोलाव आरो गुबुन ओनसोलाव माबायदि मिथि जोंनि ओन माने सोरांसि सोरांसेय माने जोंना मा होनो न' सक खानाय होनो जायखौहाय बेखौ माने गोबोर एसे लानानैहाय माने ओं न'खौहाय माने मा होनो सिनबोयो आरो माने न बे हासिब गाज्रिफोर दङब्ला खादा बायनायफोर दङ बेफोर माने लामाफ्राव गारहैनाय जाया माने जाहाथे बैफोरखौ गारोब्लालायनो माने ओ मायबाफोर खैफोदफोर जायोब्ला माने बेफोरो मा होनो हा मा होनो बेमार आजारफ्रा माने लामाजों माने खारलांथों होननानै बुंनाय जा फो फोथायनाय जायो आरो नोंथां।
अ दे।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव माने मागो फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन हागोन नोंथाङा औ। जों थिं जोंनि ओनसोलावहाय मागो फोरबोखौ औ जे मागोनि मा होनो मा मागो मागोनि पिकनिक जाखलि आरोना
औ
पिकनिक जाखालिनिफ्राय खोन्थानोसै आङो। जोंनो जों माने गामियाव गामिनि जयैनो माने बेलागुर‌ न' लुयो आरो।
औ औ।
न' लुयो ओमफ्राय बेयावनो जोङो हरसे माने जानाय लोंनाय खालामो आरो
औ।
ओमफ्राय हरसे औ बेयावनो हरसे जों जानाय लोंनाय खालामो ओमफ्राय सो माने सान ओंखारिनि सिगाङावनो जों माने बेलागुरखौ सावो आरो खन सातबार गिदिंनानै। सातबार गिदिंनानै जोङो बेलागुरखौ सावो आरो ओमफ्राय
औ।
बिनि सावखांनाय हांगारखौ बयबो माने दुगैनानै सावो आरो ना आं खोनन्थानायाव एसे रं जादों दुगैग्रोगोन सान ओंखारैनो सिगांथ सबबो दुगैसिगोन दुगैनानै ओमफ्राय जेला बे बेलागुरखौ सातबार गिदिंनानै सावो आरो ओमफ्राय बयबो माने बे बेलागुरनि हांगारखौ फोथाफुनो जोङो।
औ औ नंगौ नोंथां
थाब फुनो ओमफ्राय माय गामि गामि गिदिंनानै जोङो फिथा सौराय जासिगोन आरो बय ओ गामि गामिथ फिथा सावो नालाय मागोआव बयबो ओमफाय जों जायगायावहाय मागोआवहाय फिथाखौ जोंनाव बांसिन था लारु फिथा एन्थाब फिथा ओमफ्राय सिबिं लारु नारेंखल ला लारु बेफोरखौ बां मोनो आरो बेलेग बेलेग फिथा जोंनि ओनसोलाव बारा बानायनाय जाया माइब्रानि बे औ थावनि ओमफ्राय एन्थाब फिथा ओमफ्राय बे नारि फोर ओमफ्राय सिबिं लारुखौनो बांसिन मोनो आरो जों बेखौ गामि गिदिं गिदिं ज' ज' ज' गिदिंनानै बयबो जायो आरो माबा बेलागुर सावखांनायनि उनावहाय बेनि उनावहाय ओमफ्राय बिदिनो गामि गिदिं गिदिं बय खौबो जों माने फिथा सौराय जानो गिदिंनायजों लोगोसे गिदिर उन्दै बयबो मान होलाय लायो आरो। ओमफाय औ ओमफ्राय गामिनि रायजो राजाफोरा जोंना एक थारिकावहाय बयबो मन्दिराव हाब खांनायनि उनावहाय जोंना गामियावहायबो एसे एनै इदिनो जानाय माबा लायो आरो जाय जायनि न'खरा लिङो बावहाय ज' ज' थांलायनानै जालायो आरो बिदिनो जुमाय जुमायफोर एसे होयो ओमफाय न'खराव मा जा नाय होयो माने एफोरो आरो गाव गावनि सायाव आरो होनाया बिफोर बायदि माखासे बेफोरबायदि माखासे सोलियो आरो जोंनि ओनसोलावहाय
औ जोंनि ओनसोलावबो नोंथांनि बायदिनो इफोरबायदिनो खायसे मिलाया माने ओनसोल लानानै ओनसोल बेलेग बेलेग जायो नालाय नोंथां
माने जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो आरो माने फिथा मागिना जाना माने जोंनियाबो माने आरो जोंना मानो मागो समाव ओरैबायदि मोनसे फोथायनाय दं माने गोदोनि फ्रायनो माने सोलिबोदों आरो जायखौ माने दिनैसिमबो बे फोथायनायखौ माने जों खालामनायखौ नुयो आरो जेरै जों मा होनो फिथाइ सामथायाइ बा बिफां गय बिफां बा खान्थाल थाइजौ बेफोराव माने जोंना बै जिगाब माइनि जिगाब जायखौ बुङो बेखौहाय माने खानाय उम खानायखौ नुयो आरो माने सोरांसि सोरां सिनो खोमसि खोमसिनो मानो औ माने बेखौ खायोब्लालायनो औ बेखौ खायोब्लालायनो माने बै माइ बिदाङा जेरै फिथाइ थायो बेबायदिनो माने मा होनो गय फिथाइ नारेंखल थाइजौफोरा माने बेबायदि फिथाइ थाइ दों होननानै माने फोथायनानै खानाय जायो आरो नोंथां औ माने औ
लायनो अबावबा आलासि जानो थांबा फैफिननो रोङानो बेफोरबायदि होनो
औ औ नंगौ नोंथां माने फोथायनाया होननानै बुंनांगोन माने गोदोनिफ्रायनो जिहेथु बे सोलिबोदों दिनै बो माने बै फोथायनायखौ दिनैसिमबो लानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां माने जायनि जाउनाव माने दिनैसिमबो बे माबाखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो औ मागोफ्रावथ' माने बेफोरबायदि फिथ एखेयानो जायो जेरै मानो नोंथाङा बुंबाय एनथाब जायो लारु जायो नारेंखलनि लारु माने सिबिंनि लारु बेफोरबायदिनो आरो दानियाथ' माने गोबां गोदान गोदान फिथा बानायना जानो जायो आरो माने मा होनो खाालार होनानै जेरै ओ जेरै केब मा होनो माबा जेनेबा ना मा होनो माइब्रायाबो गोसोम ओंखारदों नालाय बे माइब्राया गोसोमा बेखौबो माने एन्थाब फिथा जानो बानायनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनदों आरो माइ खायसे मोजां ओ बिदफोरनि खालार दिहुननानैबा बेफोरबायदि मा होनो बिदफोरखौहाय सेबनानै माने खालार दिहुननानै माने जों कालार होनानै फिथा सावनाय बेफोरदिखौबो नुदों नङा होमबा नोंथां
औ नुदोंथ' आरो आं बे बोसोराव आमफ्राय आं बांसिन बेफोरबायदि फिथा बानायनाय नुदोंथ' एन्थाबाव खालार गलाय
औ माने खालार होनानैनो गोबां कालार होनानै जेरै गोमो गोथां बेफोरबायदि खालार होनानै फिथा बानायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो माने जों मे गनजों नुथाराखै माने ससियेल मिदिया जायखौ जों बुडो ससियेल मिदिया जों मा होनो जि जेखि फोरबो फालि जेखि मा खामानि मा जों बेफोरखौ माने ससियेल मिडियायावसो सिगां नुग्रोनाय नङा होमबा नोंथां
ज नंगौथ' आरो आंबो बानायथेराखै आंबो ससिल मिडियाआवसो नुदों आरो
औ औ आंबो बानायफेराखै एफोरबायदि माबायदि बानायो माने आरो बेफोराव बानायनोबा समबो नांगौ नङा होमबा नोंथां माने जोंनिया माने बैफोरखौ माने बेलेग बेलेग खामानियाव सम होगोन नाथाय बेफोरबायदि बानायना जाया माने होमबा फिथा नालाय फिथा माने थावना एखेआनो होनना बुंनो हागोन। माने महरालसो बेलेग बेलेग नंङा हमबा नोंथां औ माने जों जिखि जाया माने गोदोनिफ्रायनो माने जों जेरै जेरै मा होनो संना जाबोदों गाब होआलासिनो बेफोरदिनो सुमानानो सावना जानायखौ जोंनि ओनसोलाव सोलियो आरो नोंथां मानो होनबा ए केसो खामानि थावनायनि टे सथा एखे नङा होमबा नोंथां फिथा नालाय फिथा माने खालाराल'सो बेलेग बेलेग माने नुनायाव मोजां नुयो आरो माने कालार होयोब्ला
औ नुनायाव मोजां नुयो गोथावाथ' एखेआनो
औ एखेयानो उम इदिनो आरो मानसिफ्रा माने इदिनो सिलिं मा होनो मा होनो फिथा मा होनो थावनि फिथाखौ माने सिबिं सिबिं होनानै बा नारेंखल होनानै बेफोरबायदि जानायखौबो जों नुनो मोनो मा होनो बेफोरबायदि मा होनो सिबिं होनानै सावोब्ला माने गेसजों मा होनो थाव गोजा थावनि फिथा सावना जायोब्ला माने गेसा बारा जायो नालाय बेनि थाखायनो माने जों बै सिबिंफोरखौ होयोब्ला माने गेस जानाया एसे खम जायो इदि होननानै जों बुं मा होनो मिथिनो मोनो आरो बेनि थाखायनो माने जोंनि ओनसोलावहाय बे खालामो आरो माने थावनि फिथा सावोब्ला माने होनो सिबिं होदेरनायखौ जों मा होनो बानायना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय अ होमबा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय सावरायनायखौ औ
औ दे दे दे
औ सम जाबाय जे जिहेथु जों दोन्थ'लायनोसै मालाबा खाबुफोर मोनोब्ला माने रायज्लायफिनसिगोन आरो नोंथां
औ जागोन दे
औ दे गोजोननाय थाबाय नों औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।